औ औ नों
औ नोंथांजों दा आङो आहावानि सायाव रायलायनोसै आरोना। आबहावानि बागै।
औ औ जागोन दे नोंथां औ।
आबहावा होनोबाथ' जों जोंनि। मिथिंगानि सायावनो जागोन आरो बाथ्राया जों आबहावा दा जोंनि आबहावायाथ' जेरैबायदि जादों बि आबहावाया जोंनिया बारानि सायाव बारा गुबुंगले जालांनो हमदों नङा होमबा
उम उम
बिदिनो गारि मथरनि बांद्राय ओंखारनायनि जाउनावनो बेफोरनिफ्राय ग'नाय थुङा आरो बे गिदिर गिदिर इन्डासट्रिफोरनि ख'नायथङा बेफोरनि थाखायनो जोंनि आबहावाया गाज्रि जालांदों आरो बेफोरनि जाउनावनो दा बि दुं दुनायाबो बारा जादों दा आरो अखा हायोब्ला जुदि जों दंफां लाइफांखौ दानफायो बिनि जाउनावनो आरो अखा हायोब्ला जोंनि बि हा लामाफोरा खुरखायो आरो माबा हाजो दैमा सेरनि हाफोरा खुखानानै हा गिसिखानानै बिदिनो गोबां न'फोराबो खहा जालाङो आरो बेफोर गासिबो दंफां लाइफां दानफायनायनि जाहोनावनो जादों आरो जों आरो जेनेबा जों आबहावाखौ मोजां लाखिनो थाखायथ' जोङो जायगाफोरखौ साफा लाखिनांगौ आरो जोंनि सा खाथियाव थानाय जाय गलाफोरखौ साखोन सिखोन आरो लामाफोराव बेफोरबायदिनो जाबोरफोर गानो नाङा दाखा दाला गारनो नाङा आरो हायोबा डासटबिनफोर बाहायनांगौ आरो लामाफोरावबो गावबा गाव गामिफोरावबाबो नोङो लामाफोराव बिदि गारनो हाया गाराबा मोजां जायो आरो
औ औ
औ
आफावाखो हायो मोजां लाखिबासो जोङो बेफोरबायदिनो सान्दुंनिफ्राय रोखा मोनगोन आरो दंफां लाइफां थायोब्लासो जोङो थांना थायो नङा होमबा दंफां लाइफांनि सायावसो जोङो थांना थायो मिथि मिथिंगानि सायावसो जों सोनारो जों मिथिंगानिफ्राय फिथाइ सामथाय मोनो। जेनेबा मिथिं दंफां लाइफाङासो जोंनो सानदुुंङाव साया होयो आरो आरो बिफां लाइफांफोराथ' जों अक्सिजेन गेस मोनखायो बिफां लाइफां गैयाबानो जों थांनानै थानो हानाय नङा आरो बेनिखायनो जों आरो बिफां लाइफांखौ खौबो दानफायनायखौ खम खालामनांगौ आरो हायोब्ला गायनोसो नांगौ जसेनो हायो एसेबां मानसिफोरा दा गावबा गावनि नांगौनि थाखायसो बाहायो नालाय बिफां लाइफांखौबो खामानि थाखाय सोरबा न' लुनाय बिदिनो दंफांफोरखौ दाननानै फानो फैसानि थाखाय बेफोरबायदि आरो दा जों दंफां लाइफांनिफ्रायसो आदार मोनो आरो जोंनो दंफां लाइफां फिथाइ सामथाय मोनजायो गासैबो बुस्थुआनो जों मिथिंगानिफ्रायसो मोननानै जानानै थांनानै थायो नङा होमबा
नोंगौ
दा नोंथाङा मा सानो आबहावानि
सैथो नोंथाङा जेसेबांखिनि फोरमायलांबाय बाथ्राफोरा जोबोद साननो गोनां जे सुबुं माहारि होननानै बुङोब्ला जों सुबुं गोजायै थांना थानो हाया नङा होमबा बेनि थाखाय नांगोन जोंनो मिथिंगा एबा आबहावा जोंनि बुहुम बिखुं ङाव जुदि आबहावा थायामोनब्ला जेबो जिउआरारियानो बेवहाय थांनानै थानो हानाङामोन नङा होमबा थ' नोंगौ जोङो आफहावा होननाय लोगो लोगोनो जोङो मा मोन थियो जोंनि सोरगिदिं थानाय जिबारि थादेरसा आरो जिबारै नङै थादेरसा नङा होमबा बे जिबारि थादेरसा आरो जिबारि नङै थादेरसानि गलाय मोनदेरखौनो जोङो आबहावा होननानै बुङोना नोंथां
हेलौ नंगौ
जेरैहाय जिब जुनार बिफां लाइफां दाउमा दाउसा जेसेबांखिनि जिउ गोनां आरो जिउ गैयै जेरैहाय हा दै बार बायदि बायदि बिसोर मोननैया जुदि दि गैया बिसोर मोननैनि गलाय मोन्देर गैयाब्ला जोंनि बुहुमाव माने जिउआरारिनि सोरजिहाय थानायानो नङा नङा ला बेनिफ्राय गोबां सुबुं मावथाय एबा मिथिंगायारि जाब्रबथायनि जाहोनाव आथिखालाव जोंनि मिथिंगाया गेब्रेंंनो हमबाय आरोना जेरैहाय सुबुंफोरा गावनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनो थाखाय दिनैनि दिनाव नोंथाङा बुंनाय बायदि जेनेबा बिफां लाइफांफोरखौ दानफायो न' आरि बाहायो बेनिफ्राय कल कारखाना गायसनो बेनिफ्राय हाग्रामाफोर खौ माने फोजोबस्रांनानै गावाबााव गावनि खामानियाव बाहायो होननाया नङाना
औ नंगौ
फोरबायदिखौ खालामबाय थायोब्ला जेरैहाय दिनै एसे गाबोन एसे बांबोबाय थायोब्ला जिहेथु नोंथाङा बुंनाय बायदि जे बिफां लाइफाङानो गावनि आ खौ गावनो बानायनानै लानो हाग्रा दिहुनग्रा मोनसे जाथो हारि नङा नङा होमबा सोरां बिजिरखौ एबा फट'सिन्थेटिक्सनि गेजेरजों बिफां लाइफाङा जोंनो कार्बन डाइ अक्साइडखौ जोंनिखौ सोबना लानानै अ अक्सिजेन गेसखौ जोंनो होयो नङा होमबा थ थिग बे बायदियैनो जोंनि गेजेराव माने जायखौ जोङो इक' सिस्टेम एबा सोर थााथथाय बिखान्थि होननानै बुङो ना बर'आव बेखौहाय माने जोंनो होयो एबा बेलेन्स खालामनानै लाखियो थ बेसुर थाथाय खान्थिया दिनैहाय गोबां जाब्रबथाय एबा जाहोनफोरनि गेजेराव एबा दारै जोबस्रांलांनो हमदों जेरैहाय माखासे जिब जुनादा माने जाहोन गैयाजासे जोबलांदों बेनिफ्राय आथिखालाव बिफां लाइफां एबा मुलि हारिनि लाइफांफोरा जोबलांदों लोगोसेयैनो माखासे उन्दै उन्दै जिउआारिफोरा गोमालांदों थ' बेफोरखौ नाय अब्ला जों नुनो हायो जे जोंनि बुहुमनि जि सोर थाथाय बिखान्थि मासेया गुबुन मासेनि सायाव सोनारलायनो गोनां जानाय जाथाय बे जाथाया माने दुरबल जाबोदों गुरुं जाबोदों
उ
फोरबायदियैनो सोलिबाय थायोब्ला गोबां जेंना जेंगोना जोंनि गेजेराव नुजाफैगोन जे जेरैहाय जोङो नुयो आथिखालाव जि ग्लबेल वार्मिं बा मुलुगनां दुंग्लाबनाय बे मुलुगनां दुंग्लाबनाया सानसेनिफ्राय सानसे बारा जाबोनो हमदोंना नों
औ नंगौ
जेरैहाय औ गोदोनि समावहाय दुंथाया जेन'बा बा नैजिगु डिग्रि नैजि बे नैजिस्नि डिग्रि सेलसियास बेफोरबायदि थायोमोन खिन्थु आथिखालनि डिग्रिखौ जोङो बुङो जे थामजिबा डिग्रि थामजि स्नि डिग्रि ब्रैजि डिग्रि ब्रैजि बा डिग्रि सेलसियास बेफोरबायदि दुंथायनि बारायनायखौ जों मोनदोंना जुदि बेफोरबायदि बारायबाय थायोब्ला बुहुमाव सानसे मा जागोन सुबुं माहारि एबा गासैबो रोखोमनि जिउआरियानो थांनानै थानो हानाय नङा ना नोंथां बेफोरखौ जेन'बा मिथिंगायाथ' जोबोद खम खहा खालामो जेनब ओरैहाय माब्लाबानि समावहाय दैबाना जायो सुनामि जायो अरगें बेरफो सारो बांग्रिं फैयो औ नाथायबा बेफोरजों जोबोद खम खहा जायो खहाया जोंना माजों बांसिन जायो होननानै बुङोब्ला सुबुंफोरनि मावथाय ना नों
औ सुबुंफोरासो खालामो खहाखौ
आथिखालाव जोङो जेनेबा नायोब्ला प्लास्टिकखौथ' जों जेरावबो मोना होननानै बुंनो हाया लामा सामा नोगोर दखान गला जेराव नाया मानो जेन'बा जेव जेव प्लास्टिक दङ बै प्लास्टिकआथ' सेवनोबो थाङा
उ
गोबां लाख लाख बोसोरनि उनावबो बे बेनो बे थाफिनो बेखायनो जोङो जेनेबा बे प्लास्टिकनि बाहायनायखौ खौ एंगारनानै मिथिंगायारि अनजाथाव मुवा बेसाद बाहायनांगौ जेरैहाय जोङो दंफां लाइफांफोरनिफ्राय हेबनाय खादाफोर बिलाइफोरनिफ्राय बानायनाय बेगफोर नङा होमबा आथिखला औ आथिखालावथ' मेथेवखाखौ फोराननानैबो बेजों बेग सुनाय जायो
उ ओम
दंफां बिलाइफोरखौबो जि मोजां मोजां हेबनानै बेग बानायो थ' बैफोरबायदि मुवाखौ बाहायनांगौ जेन'बा गाज्रि जायोब्लाबो गारबाबो बेयो गाबोन समफोरनो सेवलांनाय
उ उम नंगौ
बेफोरखौ जोङो गोसो होनांगौ आरो बिफां लाइफांफोरखौ जोङो गोबां गायनो नांगौ जिहेथु बिफां लाइफाङानो जोंनि थांना थानायनि गुदि होनोब्लाबो गोरोन्थि नङा
औ
बेनिफ्राय जोङो बिफां लाइफां गैयाब्लाथ' थांनानै थानो हाखानाय नङा दि खिथु सुबुं फोरा बेफोरखौ नोजोर होआबालासिनो रांनि थाखाय नों नोंथाङा दहाय गिबियाव बुंनाय बायदि रांनि थाखाय रांनि लबाव बिफांफोरखौहाय माने बेसेन गोसा होननानै फानहरो बेनिफ्राय जोबोद गोजौ गोजौ बिल दिं लुनो हायोब्लालाय नो गावनि गोग्गानायखौ दिन्थिनो हायो थ' बेफोरो जानो नाङा आरोना नोंथां औ औ बोरै होबथागोन नोंथाङा फोरमायहरदो दे बेखौनो
औ दा जोंना बिदिनो आबहावा गाज्रि जायोब्लानो जोंनाव बायदि रोखोमनि बेमारा जायो आरो गाज्रि खाथि खाला गाज्रि माबा जाबोर ओरि गारोब्लासो बेफोरनिफ्राय थाम्फैफोर सोमजियो थाम्फै सोमजिनानै बेफोरो बेमार सोमजियो आरो मानसिफोर बिदिनो मेलेरिया देंगु बेमारफोराबो बेफोर गाज्रि बैसादनिफ्राय ओंखारनानैसो सोमजियो नालाय बेमार आजाराबो उम औ दाथ' आबहावाया जोंनो दै दै होयो दै बार गासैबो आबहावानिफ्रायनो मोनो आरो जोङो उ उ
बेफोर गैयाबा जों बोरै थांना थानोना नोंथां
नंगौ दाथ' जोंनि बिफोर बार अखा अखा दैबाना दुंनाय बेफोरबोथ' गासैबो आबहावा गुबुंले बेफोरनि थाखायनो जाजोबदों आरोना आबहावाया खहा जानायनि थाखाय ओंखायनो बेफोर जायो आरो बांसिनानो दानिया दैबानाफोराबो
औ
बेनिखायनो जोङो दंफां आरि गायनांगौ आरो जिब जुनारफोर आरो जिब जुनारफोराबो बेफोरबायदिनो थानो जायगा मोनाबा हाग्राफोरखौ दानस्रां जोबोबा बा जोंनि गामि एरिया जायगा एरिया जायगायाव थाफैगोन आरो गावसोरनि जायगाखौ जों दानफैबाथ' बिसोरो थानो जायगा मोनाबा मानसि थाग्रायाव फैखागोन ना बेबायदि आरो दा हाजो खाथिफोरनियाबो बेफोरबायदिनो लामा बानायो हाजो गेजेरजोंनो लामा बा बानायहैलांनानै उनाव जिब जुनार फैयोब्ला बेफोरखौनो आरो जिब जुनारखौ दाय होनोसै आरो न'आव फैदो गामियाव फैदो होननानै होसोसिगोन आरो बेबायदि उम दाथ' जिब जुनारा जेबो दायगोन मावा बिसोरो गावसोरनि जायगायावनो थायो जों मानसियासो बिसोरनि जायगाखौ से ना लानाय बायदि जायो आरो
उम उम उम बिदिनो औ
बिसोरो गावसोरनि जायगायाव थायो
बैनाय साय नङा होमबा
औ दे होमबा नोंथां टाइमाबो जाबायना जोंना
औ औ दे नोंथां दे औ सााबायखर थाबाय दे औ